खोना
खोनादों नोंथां बुं।
औ आबादनि सानो सावरायनोसै नामा।
औ सावरायजागोनलदे बुं।
नोंथाङा आबाद मावनो मोजां मोनो ना।
आं मोजां मोनो।
नोंथाङा मा मा आबाद मावफेरखो ओरैनो एसे फोरमायनांगोन नामा।
आं ओरैनो हारसिङैथ' आं बेफोरबायदि मावफेराखै आं खिन्थु माइफोर गायनानै मोजां मोनो आरो। ना
औ
बेल' आंनिया
माइ गायनांगौब्लाथाय जोङो मा मा खालामनांगौ एसे फोरमायनो हागौ नामा?
माइ गायनांगौबाथ' जोङो फार्स्ट टाइमावनो जोङो हाखौ दुब्लिखौ मोजाङै हालौवनानै आजीकालिथ ट्रेकटर जाजोबबादय मोसौ गोयलिया। बेखौ मोजाङै फोमोनबाय बिनिफ्राय आरो दै सोनानै दोननानै हाग्राफोरखौ सेवहोयो बेनिफ्राय। आरो ओ ट्रेक्टरजों मोजाङै हालेवफिननानै हाखौ माइ गायजाथाव गोमोन खालामो बेबायदि। बि खालामनानै ओमफ्राय उनावहाय जेब्ला खोथिया फुनो टाइम जायो बेबायदि। खोथियाखौ फुनानै बेनिफ्राय खोथियाखौ खोथिया थिलिनिफ्राय रोगानना लांनानै। खोथियाखौ मानसिफोर लिंनानै बेबायदि गायनाय जायो आरो ना। हाजिरा लानानै।
बिनिफ्राय मा मा बोथोराव जोङो आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनांगोन नामा।
आबादखौथ' दैज्लां बोथोरावथ' बांसिन माइ गायखायो बेनिफ्रायथ' न'फोराव लाव खुमब्रा। बिफोरो थायो आरोना बेनिफ्राय आं नफोरनि। बांद्राय आइदिया गैया बिनिफ्राय ओ मेसें बोथोराव जाहैबाय दुब्लि। माइ माइ गायग्राखौ जोङो बेसर फैयो आरोना बेबायदि बेनिफ्राय न'फोरावथ' दैज्लाङाव जोंना लावफोराथ' थाखायो आरोना दा खांख्रिखला लाव आमफायो लेस्रा बेबायदि बिदिफोरा थायो आरोना
औ
औ
बिनिफ्राय मेसेङाव मा मा आबादफोरा मावजायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा मेसें बोथोराव मानसिफोरा आबाद मावो ना
मेसेंनि आबादानो जाहैबाय जों मेना बेसर जायो दुन्दिया फैयो दुब्लि बारियाव बेनिफ्राय दुब्लि बारियाव खायसे न' खाथिफोराव आलुबो फोनाय जायो बेनिफ्राय दुब्लियाव जोगोनारबो थायो बान्दा कफिफोर थायो
औ
आं बेखिनिखौल' मिथिगौ नोंथाङा मिथिगौबा फोरमाय जागोन एसे
जोंनि आसामाव आबादखौथ' मेसेङावबो मावो दैज्लांआव मावो बेनिफ्राय बे आबाद होनोब्ला जोंनिया फिथाइ सामथायाबो आबाद गोलैयो नालाय जेरै नारें लिबु बेखौबो आबाद हिसाबै मावनो गोबां मानसिफोरा नालें लेबुवा आथिखालाव जोंनि आसामाव गोबां बाहाय जायो गोलोम बोथोराव बांसिन बाजाहायो बेखौ बिनिफ्राय नारें लिबुनिफ्राय जोङो आसा आसार बानायो बेनिफ्राय ओरैनो बिनिफ्राय जोङो आनारस बे आनारसखौङो आबाद खालामो बेनिफ्राय थालिर बेखौबोथ' बार' मास आबाद खालामो
उम।
बिनिफ्राय जोंनि आसामाव बांसिनानो दै दैबारि नालाय बेनिखायनो दैज्लाङाव बांसिन आबाद खालामो माइनि
बेनिफ्राय मेसेंआव खालामो जेरै फाथो बोरि हाफोराव बेसर बेनिफ्राय बान्लु दुन्दिया आबाद कफि बेनिफ्राय द्रागन बे ड्रागनखौबो जों आबाद
ओम बेखौथ' न'फोरावनो बांसिन नुयो आरोना ड्रागन फ्रुटसखौ
ड्रागना फिथाइ बियो फिथाइबाबो बेखौ आबाद खालामो
औ
जोंनि आसामाव ओरैनो बेसेबां जौखोन्दो मानसिफोरा आबाद मावनानै थांनानै थायो नोंथाङा एसे फोरमाय हागोन
आं बेखौ डाइरेक्ट आइडिया गैया
नोंथाङा मिथिगौबा बुंजागोन
जोंनि आसामनि हाया बांसिन दैब' बारि बिनिफ्राय बोरि हा आरो बारहावाया मोजां नालाय दैज्लां बोथोराव अखा हायो अखा अखा हाब्लाथाय जोङो दै मोनो दै मोनबाथाय जोंनि बांसिन आबादारिफोरानो माइ मावो माय खिथि बिनिखायनो मेसेंआवबो मावो बिसोरो दैमा सेरफोराव गोरान खेथि बेफोरखौ लानानै गासै नायोब्लाथाय जौसेनि स्निजि जौखोन्दो मानसिफोरानो आबाद मावनानै थांना थायो आसामाव। मानो होनोब्ला आसामनि हाया हासार गोनां बेवहाय बायदि रोखोमनि आबाद मावनो हायो। बेनिफ्राय जायगाफोरा बोरि हा दङ। दैब' बारि दङ खायफा आरो दै थानाय अरायक्षसम दै थानाय बेवहायबो ना फिसियो। नायाबो मोनसे आबाद
उम।
नाखौबो जोङो
फालांगियावबो बाहायो बेनिफ्राय न'आवबो जानाय लोंनायाव बाहायो। बेबो मोनसे आबाद मानसिफोरनि थाखाय बेनिफ्राय फाथो दैमा सेरनि जायगाफोराव बांसिन मानसिफोरानो फाथो मावो। मानो होनोब्ला दैज्लां समाव जोंनि आसामाव दैबाना जायो। दैमानाजों हासार फैफानानै। दैया रानोब्लाथाय बियो रानस्राव हा जायो बे रानस्राव हायाव। बांसिन आबादारिफोरानो फाथो होनोनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिफ्राय आलु कफि। बेबायदि मेसेंनि गोजां बोथोराव जानाय आबादफोरखौ। बेखौबो मावो आं बेफोरनि बागै मिथिग फनो।
जोंनावदि फाथो फाथोआ जोंनि थाखाय मा मा खामानियाव होयो बेखौ एसे। से फोरमाय लागोन नोंथाङा मिथिगौब्ला।
फाथो होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो जोङो गोरलै बे गोरलै फाथो फोजेननायख जोङो। मैगंआव बाहायनो हायो मैगं जानो हायो बेनिफ्राय आरो। गोरान जाबाथाय आरो बेखौ फोराननानैबो नारजि ओंख्रि बेखौ। अनगायोैबो आरो बेखौ जोङो बिनि दंफांखौ दाननानै। दैयाव सोमनानै जोङो बिनि बिगुरखौ खुनानै फोराननानै। जोङो कम्पानिफोराव लांनानै बेखौ बस्था बानायो। बायदि रोखोमनि गुदुं। जियाव जेरै कम्बल। कम्बल बाहायनायफोराव बिनिफ्राय बस्था बिनिफ्राय बायदि रोखोमनि हगारग्रा मुवा बेसादफोरखौ बिहुनो फाथोनिफ्राय
आगोलथ' नुयोमोन जों आबै आबोथ थानाय समाव माने फाथोखौ सानानै जों साथिबो सावोमोन आरो ना अर दाथ' बिदि गैला केरासिन होननानै बेबायदि नुबोदों आरो ना लाबोै आबौमोननि दिनाव।
मोसौ खानोबो दुरुं बानायोमोन बिसोरो मोसौ बोरमा खानो थाखायबो बिसोरो। फाथोखौ सानानै दुरुं बानायनानै दोनदाल बानायनानै खायोमोन। नोंथांमोननि जायगायाव मा मा आबादखौ बांसिन मावोनो।
थ' दैज्लां बोथोराव जाहैबाय माइआ बांसिन मावजायो दुब्लि बारियाव बेनि। ओमफ्राय मेसेंआव बेसर लाव खुमब्रा जिंखा बिनिफ्राय जोगोनार आलु। बेफोरखौ मावनाय जायो आरो ना ओमफ्राय दुदिया दुन्दिया। खौ दुब्लि बारियाव फैाय जायो।
औ बेनिफ्राय बेसर आरो। दुन्दियाखौ मा मा खामानियाव बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायहरलां आ।
बेसराथ' जोंहा ओरैबायदि सानफ्रामबो नांबाय थानाय बेसाद जेनेबा बेसरखौ। बेसरखौ जोङो आबाद खालामनानै बेनि बेगरखौ मारा हानानै दिहुननानै। मोजांहाय सुनानै लामनानै गोरान खालामनानै जों बेखौ मिलांहानै। जों थाव गुबै बानायनाय। जायो थाव गुबैखौथ' जोंनो सानफ्रामबो जोंनि संनायनि थाखाय नांगौ जायो ज जानायनि थाखाय।
औ।
बेनिफ्राय दुन्दिदियाबो। दुन्दियाखौ जोङो गोरलै टाइमाव ओरैबायाददि माने ओंख्रियाव होनानै। जायोबा बाथोन जायोबा ज बेबाय आरोना। बेगरखौबो मारा होनानै माने बेगरखौ दिहनाय जायो दुदियानिखौ जे दुदिया। या फिथाइ थायो हबा रानानै मोनबाथाय जों फुनानै लाबोयो बेनिफ्राय। मारा होनानै बेगरखौ मोजाङै जावनानै बेखौ। फाननाय जायो आरोना बेफार खालामनाय जायो। बेनिफ्राय जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेबायदि औ
आबाद होनोबाथ' गोबां रोखोमनि आबाद दङ नोंथाङा मा माखो आबाद होननानै मिनथिगौ
बुजियासे
आबादावथ' गोबां रोखोमनि आबाद गोलैयो नालाय बेनिफ्राय नोंथाङा मा मा आबादखौ मोनथिगौ ओरैनो
आं मिथिनायाथ' आं बांसिन माइखौनो मिथिगौ दे
माइखौ मिथियोना
माय आबाद
जेरै माइ आबादनि अनगायैबो साहा आबाद दङना आसामनि मुंदांखासिन आबाद होनोब्लाथाय साहा
औ मिथिगौ खिन्थु साहा आबादखौ आं माबायदिहाय दुहुनाय जायो आं बिनि माबायदिहाय केयार खालामनानै बानायनाय जायो आं जास्ट बिलाइखौ आङो सापात ब बानायो होनानोय मिनथिगौ ओमफ्राय आं माबादि गायो बिनि बागै जेबो आइदा गैया आरोना नोंथां नोंथांआ फोरमाय जागोन मिथिगौब्ला
साहा आबादखौ बांसिन गोरान जायगायाव गायो बेखौ बिनिया हाया जाबाय गोरान
जेरै अखा हाबाबो माने दैया जमा थानो मोनै जानांगोन अखा हाखांनायनि उनाव दैया जमा थाबाथाय बि दंफां थैयो बेनिखायनो गोजौ गोजौ जायगफोराव हा हाजोनि सेंस्ला जायगाफोराव बेखौ बांसिन गायो मानो होनोब्लाथाय जोंनि आसामाव बांसिन अखा हायो नालाय जेरै अखा हाखांनायनि उनाव बियो दैया गोरान जायो बिनि थाखायनो हाजो सेरफोराव बांसिन बेखौ जोलैखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायो खलम होनाय होना बुं नालाय बेखौ खलम होनानै रानस्राव हायाव गायो गायनानै बेयाव बायदि रोखोमनि हासार होनानै बेखौ फोथांनानै बेयो जेब्ला गोरलै गोरलै बिलाइ जायो अब्ला बे गोरलै गोरलै बिलाइखौ खानानै बिसोरो मेचनाव साफात बानायो बिसोरो बे सापतनिफ्रायनो जोङो दै गुदुङाव होनानै बिनि रोसिखौ बिदैखौ जोङो लोङो बेखौनो जोङो साहा
दडायरेक् बिलाइआ लोंजाय ना लोंजाया बेखौ मिथिगौ नामा नोंथाङा
बेखौ डाइरेक्ट बिलाइखौ लोंजाया बियो मेसिनाव होनानै केमिकेल होदेरो बेवहाय बे केमिकेलजोंसो बियो मिक्स जानानै मोनसे सापात जायो
उ थ नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांखौ रायजल्लायनानै आं गोजोननाय मोनबाय।
औ दे
गोजोन्थों